हेल'
औ लोगो खोनादों औ खोनादों औ होमबा जोंहा सावरायनाय आद्रा थानायखौ सावरायफिनसै खोमा खोनादों लोगो खोनादों। फिसा फिसा खोनादों लोगो एसे गोसा राय्लायनांगोन नामा दालाय खोनादों औ दासो खोनादों अ अरनि बाहाय आंङो माने आंनिखौनो खोनाफिनदों आरो अ जेबो नंङा दे खोनादों औ खोनादों अ दे होनबालाय ओं दहायनि आद्रा थानायखौ सावराय फिननोसै खोमा औ अ अरनि बाहायनाय होनोब्ला जोङो आ ब' ओ बर'बा गोबां सुबुंफ्रानो गोदो गोदाय समाव अरखौ बाहायनाय जायामोननो गोदो अन्थाइ जुगाव ओ खोनानो मोननाय बा फरायनानै मोननाय बायदिबा ओ अन्थाइजों अन्थाइ बुजाबनानै जे अर ओंखारो माने बिनिफ्राय बाहायजेनदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो ओमफाय बेनि ओंखायनो जोङो अरखौ बायदि बिथिङाव बाहायनाय जायो आरो समाजाव थांना थानाय बायदि खामानिफोराव बाहायबोनायखौ जों मोननो हादों। आ जेरैहाय जोङो जानाय आदार गाहायै जों जानाय आदारनि थाखाय ओ बाहायनाय जायो लोगोसे आरो जोङो बायदिसिना ओ आबाद मावनो थाखाय जुम आबादफोर मावनो थाखाय जोङो बे अरजोंनो आरो मा होनो हाग्राफोरखौ जा सावनानै ओमफ्राय हासार खालामनानै हांगारखौ बेयावनो बायदिसिना आबाद मावनाय जायो लोगोसे जोङो ओ जोङो इसोरखौ गाबज्रिननो थाखायबो जोङो बायदि अरखौ बाहायनो नानै खुलुमनायखौ जोङो मोननो हायो आरो
औ
औ - औ नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन नामा एसे माने एख मानि उ अरखौथ औ जागोन दे उम
अरखौथ गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं माहारिया थांना थाबोनाय समनिफ्रायनो बाहायबोदों बिसोरो माने गोदो जेनेबा गोजाम मुगानि जेबो मोनथिया जेबो हमदां हायि स निफ्रायनो जेनेबा गाननाय जोमनाय गाननो रोङै बेफोर समनिफ्रायनो बिसोरो माने बिसोरो ओ जानो जानो लोंनो थाखाय माखासे ओ यिदिनो जामुंफोरखौ साव नै बा माबानानै आरो सावनायनि गेजेरजों माने जिब जुनारफोरखौनो बिसोरो माने गोथाङैबो जायोमोन नालाय गोदो ओमफाय बेनिफ्राय माने गिबियावनो सावनानै जाग्रोनायनिफ्राय माने सावनानै जानायखौ बिसोर जोबोद गोथाव गोथाव मोननानै माने
औ
बिसोरो बेबायदिनो सावनानै जाखांनायनि उनाव आरोबाव जेनेबा आरो बे बेदरफोरखौनो एवनानै जाबावनाय एवनानै जाबावनायावबो अरखौ बाहायनाय जादों ओमफ्राय जेराव माने
औ - औ
ओमफ्रायो आथिलाव औ आथिखालावथ बिसोरो माने मुगाया सो सोलायबोबाय जिहेतु बिसोरनि अर बाहायनाया एसे खमबो जाबोनो हमबाय आरो जिहेतु समाजाव बा जायगा जायगा गेस सफैबाय बे गेसनि गेजेरजोंनो माने बिसोरो जेनेबा लकेल अर खौ जेरै बनफोरनिफ्राय मोननाय अर बेफोरखौ बाहायनायखौ गारनो हमबाय बिसोरो गेसजों सा सा बाहायनाय अरखौ बाहायनो हमबाय आरो जेराव ओ गेसनि अराव जेबो हांगारबो नाङा दोबसि दोबलाफोराबो गोसोम जाया बेफोरबायदिनि थाखाय बिसोरो गेसनि अरखौ बाहायनायखौ बांसिन मोननो माने आजावनो हमबाय आरो ओमफ्राय माने अरनि बाहायनायखौ एसे नागारबोनो हमबाय ओमफाय जायफोरा गोरिब न'खर बेफोरबायदि न'खरावसो माने बननि बाहायनाय दंफां औवाफोर बेफोरनिजों सावनानै मोननाय अरफोर बेफोरजों ओंखाम ओंख्रि संनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बांसिन ओ जेनेबा धोनि एबा गोनांनि न'खर होनोब्लाथ' बिसोरो गासिबो ओ आथिखालाव अरनि माने बनजों सावनाय अरखौ नागारनानै गेसनि अरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो बांसिन आमफाय बिदिनो अराथ' जेरावबो खामानियाव होयो अरा जोंनि थाखाय माने थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै बुंनो हायो जेराव अर गैयाब्लानो जों थांना थानो हाया ओ सानाव साननि सोरांजों थांना थायो बेबायदिनो हराव जोंनो अरखौ नांथारगौ अर नङाब्ला ब्लानो जोंहा सोरां जाया जेराव अरखौ जों बायदि रोखोमनि मोननो हायो बियो लाइटफोरबो जायो बे जाय जोंनो सोरां होयो ओमफायो बेबायदिनो जेब्ला फोर लाइनफोरा थाङो बेफोरखौ माबानो थाखाय जोंहा हराव खोमसि जायोब्ला बेखौ स्रां खालामनो थाखाय जोङो मम बाथिफोर बाहायनाय जायो जेराव अरानो गाहाय अरनि जोंनो बे ममबाथिनि अरनि सोरांजों जोनो जोङो माने
औ औ
माबा लांनो हायो
औ नंगौ लोगो
लेन्थन लन्थन बाहायनाय बे लन्थनावबो अरानो गाहाय लेनथनाबो अरजोंनो जायो ओमफायो बेनिफ्राय ओम बाथि बाथिखौथ' गोदोनि जुगनिफ्रायनो मानसिफोरा बाहायबोगासिनो सिनो दङ ओमफाय बे बाथिया बो आथिखालाव एसे माने मोननो थांला होननानै बुंजायो आथिखालाव बेफोरनि बाहायनाया जोबबोनायानो होनजायो आरो औ।
ओम बे गेजेर मुगा समाव जे कारेन्टबो गैयामोन बे समाव बे अरानो मानि गोबां बिफाव लानानै खामानि मावबोदों। दों आरो खोमसिखौ सोरां होबोनो मानो आरो थिग बेबायदिनो बर'फोरा जोङो ओ बायदि फोरबोफ्रावबो बाहायनायखौ जों मोनो। हायो जेरैहाय मागोआव ओ बेलागुर सावनाय बेयावबो जोङो नारानि न' लुनानै मा होनो बेलागुरफोरखौ सावनानै बोर लानायखौ जोङो मोननो हायो। लोगोसेनो जोङो ओ बे अर जोंनो माने सोमोन्दो गोनां जोङो माखासे बाथ खान्थिफोरबो मोननो हानाय जायो जायखौ दाय उद्रायनो थाखाय जेरैहाय ओ सोरजोंबा सोमोन्दो जालायोबा जाथावै माने सोमोन्दोजों जालायोबा बे मा सोमो माने बे दायखौ उद्रायनो थाखाय जोङो न'आव अर सावना होनानैबो जोङो उद्रायनाय खौ मोननो हानाय जायो। बिदिनो गोबां मोननो हानाय जायो आरोना बर'फोरनि गेजेराव आरो गोबां गुबुन गुबुननि गेजेरावबो जोङो ओअरनि बाहायनायबो जों मोननो हानाय जायो आरो बायदि बिथिङाव मोननाय जायो। आरो जोङो लोगोसे ओ दाखोर दाला ओ प्लास्टिक आरो दानि मुगायावथ' गोबां ओ प्लास्टिकफोर मोननो हासै जोङो ओ बेफोरखौ ओ माखासे फोजोबस्रांनो थाखाय सावनायखौ जोङो मोननो हायो आरो। ओ बे अरनि गेजेरजों ओ माखासे गोबां ओ आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो ओ फोसाबनो हानायखौ जोङो मोननो हायो लोगोसे सेनो ओ मालाबा समाव उराल जोंखौ खहाबो खालामनाय जायो आरो जेरैहाय अबेबा जोङो अबेबा टाउन सहराव अरफोरजों माने जों गोबां न' दखान खामनायफोरखौबो जों मोननो हायो जाहाथे नाङैनि बारा जों अरखौ बाहायबाथाय बिदिनो नस्थ' जायो आरो मालाबा समाव जाफ्लाङोबो। थिग बेबायदिनो अरा बुहुत गोनां बिफाव लाबावो जेरैहाय ओ सासे सुबुङा थैगोन अब्ला जोङो बे सु सुबुंखौ सावनो थाखाय बे बैसोमुथिनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय जोङो अरनि बाहायनायखौ जोङो मोननो हायो आरो।
औ।
अरजों अरनि गेजेरजोंसो बे सुबुंनि देहा सोलेर सावस्रिफोरा माने ओ खामनानै हाजों गोरोब नाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो बुहुत मोननो हाबावो। लोगोआ एसे बुंनो हाबावो नामा फंनैसो?
बेबायदि दिनो अरखौथ' ओ बर' समाजावथ' अरखौ इसोर होननानैनो फालिनाय बा फुजिनाय जायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माबायावबो हारियाव हारिफोरावबो माने अरखौनो इसोर होननानै फुजिनायखौ नुनो हा मोनो आरो जेनेबा इसोर सिबिनाय समाव आलारि बाथि सावो बे आलारि बाथिखौ सावनानैनो जाय जेराव अरानो गाहाय बिफाव लायो। आलारि बाथि होनोब्लाथ' अरजोंसो जाखा थायो नालाय
औ मोनसे बानो लोगोनै
औ बे अरखौनो आलारि बाथि महरै सावनानै माने इसोर खौ माने ओ इसोरनाव बोर बिनाय जायो इसोरनि सेराव माने गावखौनो गथ' फोथायनाय जायो आरो ओमफायो बेबायदि बिदिनो अर बाहायनाय होननाय
जोङो माबाबो मोननो हागौ जे जिगाब बुन्था बानायनो जिगाब बुनथाजों जोङो गोबां थाम्फैफोर थ होखारनो हायो आरो गोदोनि समावथ' बुहुत लायो मोनना इखो।
औ बेफोरनि माने जिगाब बुन्थाफोरखौ आथिखालावबो एसे बाहायनाय नुनो मोनो माने बैफोर न'खराव आथिखालाव जिगाब बुनथाखौ बांसिन बा नायनायनिखौ नुनो मोनो जेराव ओ मान माने मानसि फोरा न'खर न'खर मोसौ मोसौ लायो। बिसोरनि मोसौ गलिफोराव ओ बांसिन थाम्फैफोरा माने बाहा लानो नागिरो मोसौफोरखौ अरनो नागिरो ओमफाय माने बे मोसौखौ अरनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखायनो जिगाब बुन
ओं जिगाब बुनथा खालामनानै बे
गलिनि सोरगिदिं फिदिंनाय जायो आरो जिगाब बुन्थाखौ जायनि गेजेरजों बे जिगाब बुन्थानि उखुन्दैजों ओ थाम्फैफोरा खारनायखौ मोननो हायो आरो जेराव बे जिगाब बुन्थायाबो ओ माने संसार जानायनि आरो मा होनो जुनार फिसिनायनि मोनसे गाहाय मोजां बिफाव होननानै ला लाब मा होनो बुंनो हायो आरो।
औ आरो जोङो लोगोसे ओ जेब्ला माइ आबाद मावगोन बे कार्तिक फोरबोआवबो जोङो दुब्लि दुब्लियाव ओ थाइगिर बा मुदुम लाव ओ अर लगायनानै बा सब लगायनानै जोङो बे मा होनो माइनि एम्फौखो जोङो ओ थै होनायबो नुनो हायो। जाथे माइ आबादा मोजां जाथों बिनि बाहायनिखौबो जों मोननो हानायसै जायो आरो‌।
औ माने बे मा होनो बे खाथि गाासानि अरावहाय माने आलारियावहाय माने एम्फौ फोरा बार सोमनानै थैयो होननानै मोननाय जायो आरो जायनि थाखाय कार्तिक आसा फोरबोखौ लाखिनाय जायो आरो। जेराव आबादा मोजां जायो एम्फौफोरा बारसोमनानै थैनानै।
जोंना समा जाबाय खोमा
औ जागोन दे होमबा।
औ दे द' उना लोगो मोनफिनसिगोन।
हो?
उनाव लोगो हमफिनसिगोन ना?
औ जागोन दे।
औ।